हेलौ
औ औ
औ मोजांङै खोनादों ना
औ खोनादों नोंथां
औ दा आं नोंथांनावहाय कल खालामनायनि जाहोनानो जादों जोंङो मोनसे आयदा लानानै सावरायनो सानदोंमोन नोंथांङा सोलाबगोन ना
औ हागोन नोंथां
औ औ बिदिब्ला जोंङो दावबायनाय दावबायनायनि सायावनो सावरायनोसै मानो होननानै बुंङोबा दावबायनाया जोंनि जिउआव मानि थाखाय गोनांथि दंङो आरो बेनि गेजेरजों जोंहा मा मुलाम्फा जानो हायो।
औ
औ बेनि सायावहाय
औ हागोन नोंथां
औ औ बिदिब्ला आंङो आंनो बुंग्रोनसै नोंथां
औ
औ औ दा जोंङो दावबायनाया जोंनि सुबुं माहारिनि थाखाय जोबोद गोनांथार मोनसे जिउनि बाहागो
औ
जिहेतु दावबायनाया बियो गुबुन गुबुन रोखोमनि जानो हागौ।
औ
जै जोंहा सोलोंथनि दावबायनाय आरो बेबाय बिदिनो सोलोंथाइनि होननानै बुङोबाबो बेबायदिनो जोंहा फराफारि सोलोंथाइनि ओ बा बिदि फरायसालि बा सोलोंसालिजों लोब्बा थानाय सोलोंथाइनि दावबायनाय बेबायदिबो जानो हागौ
औ
आरो फारसेथिं जोंहा सासे सानै सुबुंजों बबेबा मोनसे गोजान जायगायावहाय लं द्राइभ खालामनानै दावबायनाय बिदिबो जानो हागौ। बा खायफा खायफानिया माने मबेबा मोनसे मोनसे थांखिखौ नायनानै बा माबा मोनसे ओनसोलखौ नायनो होननानै थांनाय दावबायनाय बेफोरबायदिबो जानो हागौ आरो दा दावबायनाया गुबुन गुबुन रोखोमनि
औ
दा जियानो जाया मानो माने दावबायनायखौ खौ जों जोंनि माने गोनांथार बाहागो होनथारनांगोन जिहेथु नैबे फराफारिनि सोलोंथाइनि दावबायनायनि गेजेरजों ओ फरायसालिनि फरायसाफोरा जिहेथु बिसोरो सोलों सालियाव मोननाय गियानजों लोगोसे जुदि गुबुन मोनसे नुफेरै बा मिन्थिफेरै जायगायाव थांनानै बा माबा मोनसे मोजां सोलोंथाइजों सोमोन्दो थानाय ओ जायगाखौ जुदि नुयोब्ला बिथांमोना बेनिफ्राय ओ माने सोलोंथाइनि थाखाय गोसो दुगाखांनाय बा गोसो जाखांसिन होनाय बेफोरबायदि थासारिखौ सोरजिनानै लानो हायो दावबायनायनि गेजेरजों आरो लोगो सेनो ओ दावबायनानै ओ जिहेथु ओ फरायसाफोरखौ फरायसाफोरनि खेथ्रआवनो बुंग्रोनि आं फरायसाफोरखौ मबेबा मोनसे ओ बेबादिनो ओ मा होनो बेबायदि माहारियारि हाग्रामा ओनसोल बा गुबुन गुबुन रायजोआरि हाग्रामा ओनसोल फोरनि साखाथि फाखाथि बेरायहोनानै जुदि जिब जुनारफोर नायहोनाय मिथिंगानि सावगारिखौ नायहोनानै बेफोरनि नेचारनि सायाव हाय नलेज बांहोनाय बा गियान आरजिहोनाय जिब जुनारनि सोमोन्दै मिन्थिहोनाय बेफोरबायदिबो खालामनो हायो लोगोसेनो औ दे नोंथाङा मा‌ बुंनाय
औ नंगौ जोङो दावबायनाय होनोब्ला नोंथाङा बुंलांखांबाय जोङो दावबायनाय गोबां रोखोमनि जोङो गियान आरजिबो जों लानो हायो दिनै दावबायनाया गोबां रोखोमनि जानो हागोन सोरबा
उम
ओ सोलोंथाइखौ लानानै बेरायहैनाय सोरबा जागाखौ नायनो थाखाय बेरायहैनाय थिग बिदिनो नोंनि ओ पलिटिक्स केरियारफोरखौ लानानैबो नोङो मिथिं दावथिङाव बेरायहैनाय बा गाव गायनि समाज नि मोजां मोजां हाबाफारि लानायाव बेयावबो थांनानैबो बेरायहैनाय बेफोराव मोनफा मोनफा दावबायनायाव गोलैयो आरो ओ दावबायनाया अखल नोङो गोजान जागा बेरायनाय बा महाबा ओ सिराखाना महाबा जिब जुनार नायनाय बेफोरल' दावबायनायाव गोलैया दावबायनायखौ बुङोब्ला नोंथांजों दिनै फंसे सोदोबजों जों बुंनानै फोजोब नो हाया नोंथां नङा होमब्ला दावबायनाया गोबां बिथिङावबो जानो हायो जेरै नों गोग्गो सोलोंथाइ लानो थाखाय नों गुबुन जायगायाव नोङो रिसार्च खालामनो थांगोन नङा होमबा बिजिरसंनो थांगोन नोंथाङा
औ औ
महाबा लन्डन महाबा एमेरिका महाबा नोङो रासियाफोरावबो नों बिजिरसंनो थाखाय नोंथाङा स्कलार हिसाबै थांगोन नङा होमबा जायफ्रा पि एसडि हल्डार बिथांमोनाथ' गोबां रिसार्च खालामनो गोनां जायो नङा होमबा बेफोरनि थाखाय नोंथाङा गुबुन हादोरावबो दैथायहरोबा नोंथाङाबो बैफोरावबो नोङो दावबायनायजों लोगोसे नोङो गावयानि सोलोंथाइ केरियारखौ लानानैबो नोङो दावगानो हायो आरो बिदिनो दावगानाया माने दावबायनाया जोंनि थाखाय गोबां आरो दावगानायजों गोबां मोजां मोजां गियानखौ जों सोरजिनो हायो नङा बा जायजों नोङो इथा बिरनानैबो नोङो खन्थाइ रायथाइ लिरनानै सल'मा लिरनानै नोङो गावखौ सासे माने लिरगिरि हिसाबैबो नोङो गावखौ फोजौनो हायो आरो मानोना
औ
नोंहा लिरनायनि हाबा बा नोंथिंना नोंथाङा जुदि सोरजिलु माइना जुदि गोजौ थाखोनिब्ला नों थाङा गोबां सोरजिनानै गालांनो हायो आरो दावबायनायनि गेजेरजों जाय दावबायनानै नोंथाङा जुदि सानफ्रोमबो नोंथाङा जुदि गाव गावनि डायरि बिलाइयाव जुदि लिरनानै गालांबाय थायोब्ला नोंथाङा बे डायरियानो मोनसे समाव बेयो सुंद' सल' सल'माबो जाहैनो हागौ आरो बेखायनो दावबायनायजों लोगोसे नोंथाङा जि दावबायदों बिनि गियान मोननायखौ नोंथाङा लिरनानै नट खालामनानै गालांनांगौ आरो अब्ला बियो नोंनि थाखाय सानफ्रोमबो गोसोखांथि महरै थाबाय थागोन बेफोरखौ खालामोब्ला जोङो दावबायनायाव गोबां मुलाम्फा मोनो आरो ओरैनो नों दावबायनानै ब्लड ब्लाड फैनानै थाङोब्ला नोङो बेयाव जेबो माने गियान सोरजिनो हानाय नङा नोङो बैयाव
औ
हाबनो हानांगोन बै ओनसोलनि मानसिफोरा बोरैहाय जायो बा बोरैहाय थायो आं बावैसो सिगां मिज'रामाव थांदोंमोन आं बेहाय गोबां मोजां खोथा मिथिबोदों जेराव मिजुफोरा बोरैहाय जायो बोरैहाय थायो बिसोरनि कालसारा बोरै बिसोरो बोरैहाय फल' खालामो आं ससियेल मिडियाआवसो नुदोंमोन जेनेबा मिजौ मानसिफोरा जेरै गावसोरनि रड बेरायब्ला बा लामायाव दावबायोब्ला बिथांमोना रावखौबो क्रस खालामा बिथांमोना बिनि उन उननो गासैबो समान थाङो जोंनि आसामनि दावबायारि बा आसाम नि गारि सालायनायफोरखौ बिथांमोना रावखौबो अभारटेक खालामा। बिथांमोना जि उन उन थाङो बिथिंनो थाङो आरो बिथां बिथांमोना मालाबाबो मालायखौ बारस'नानै आं सिगां जाना आंनि खामानि मावहैगोन बिथांमोना बे हाबाखौ मालाबाबो मावा आरो आं गावनि मेगनजोंनो नुनानै फैबाय दिनै आं खोनायोसोमोन बिथांमोना जोबोद डिसिप्लिन गोनां हारि आरो जायखौ जोङो बेखौबो जोङो गियानखौ लाना फैनानै नोङो जोंनि ओनसोलावबो जोङो इउटिलाइस खालामनो हायो माने नोंथाङाबो फोसावना होनो हायो आरो नङा होमबा गियानखौ नोंथाङा दि मोनबाय बेखौनो गुबुन मानसिनोबो नोङो फोरमायना होनो हायो आरो बेफोरबो जोंनि गियान मोननायनि मोनसे लामा आरो मानोना दिनैनि जुगाव दावबायलु जुगाव मिज'रामा दिनै नैथि जायगा आवग्रिनो हादों नङा होमबा गुजिदाइन दशमिक बिथांमोननि सोलोंथाइ हारा अब्ला बिथांमोना दिनै बोरैहाय जौगानो हादों नङा होमबा बेफोरमोनहाबो गोबां गोरों गोरा दङ' बिथांमोनहाबो दिनै आइ पि एस आइ एस अफिसार बिथांमोनहाबो दङ' दिनै बिथांमोनाबो जौगानो हादों जेरै ओ बिथांमोनबो गोबां दावबायो बिथांमोनाबो जोंनि आसामनि गोबां बर' फोरजों सोमोन्दो दोङो बिथांमोनाबो ट्राइबेल हारिनिनो मानसि
उम उम
औ नंगौ बिथांमोना जोंखौ ओ जोंनिफ्राय एफा गोजानाव थानायखाय जोंनि ओ सोमोन्दोआ एसे खम जानो हागौ अब्लाबो
उ
जोंनि बिथांमोननि सोमोन्दोआ जोंनि जिनिरा जोंङो ट्राइबेल हारियानो आरो बिथांमोनाबो
नंगौ
बेफोरखौ आं जेनेबा बेरायना फैनानै मिथिनो मोनदों थिग बिदिनो आं मिथिनो लुबै- लुबैदों नोंथांमोनाबो बिदिनो बहाबाफोर मोजां जायगा बेरायफेरनानै दिनै माबाफोर सोलोंबोनो हादों नामा आं नोंथां एसे फोरमायनानै होदो।
दा बेबायदिथ' दावबायनायाथ' गोबां ओनसोलावनो गिदिर दों अब्लाबो माखासे गोसोआव लानो हाथाव दङ दंनाया आरो सोलोंनोबो गोनां दङ बेनि गेजेरावनो आङो ओ नैबे मोनसे खौसो फोरमायग्रो सानदों बा सोलोंनानै लानो नो गोनां दं सानदों जिहेथु ओ जोंनि ओ साखाथियावनो थानाय मोनसे ओ हादर फिसा हादर जिहेथु नैबे भुटान
औ
नि बाथ्राखौसो आं मख'नो सानदों जे जोंनिया नैबे ओ सोनाब बेंगलथिं थांनानै आलिपुर दुवारजों हाबनाय जिहेतु भुटान
औ
हादर ओ बेयावहाय आङो जेब्ला दावबायदोंमोन अब्ला आङो बे सिङावहाय हाबनानै थांनाय समावहाय ओरैबायदि माने मोजां मोनदों बिसोरनि जिहेथु नेम खान्थि बेफोरखौ नुनानै
औ
ओ जेब्ला जों हाबदोंमोन गारिजों अब्ला बेवहाय हाबजेननाय लोगो लोगो गेदावहायनो ओ जिहेतु बेंग्रा गार्डफोर थायो बिथांमोना फोरमायनानै हरदोंमोन जे ओ बेयाव हाबनाय लोगो लोगो माने ओ जोङो ओ जेथिं थांनो होदों बे लामा फारसेथिंल' थांनो मोनगोन माने गुबुनथिं बेबायदि ओ बारस'नानै बा बिदि क्रस खालामनानै बारनो मोननाय नङा बेफोरबायदि नोंथाङा दहाय मावख'लांनाय बादिनो बेयावबो थायो बेबायदिनो अब्ला ओ जिहेथु जों फारि फारियैनो थांनांगौ जानानै फैखागोन आरो लोगोसे बेनो ओ बिथांमोननियाव आं मोनसे बेखौ मोजां मोनदों जिहेथु माने बिसिनावहाय गारिनि बेलट बा हर्नखौहाय दामनो मोना बे ओनसोलावहाय बेखौ नुनानै आं जोबोद मोजां मोनदों मानो होननानै बुंङोबा बेनि गेजेरजों जे जोंहा ओ साउन साउन्ड पलचसन जायो बा साउन्डनि गेबेंनाय ओ बेनिफ्राय जों रैखा मोननो हायो आरो जिहेथु जोङो बेबायदि हर्न दामाबा जों लासै लासै ग्रोब ग्रोब थांनानै दावगालांनो हायो आरो बेखौ नुनो मोननाय जायो
औ
ओ जिहेतु जोंनियावहाय बेफोरबायदि माने नुनो मोननाय जायाखै ओंखायनो बेफोरखौ जोंबो सोलोंनानै लायोबा माने जोंनि थाखाय मोजां होननानै आं सानो आरो नोंथां
नोंगौ नोंथां बुंनाया सैथो आरो जोङो गोबां दावबायनायजों गोबां गियान आरजिनो हायो नङा होमबा नोंथां अब्ला नों नोंथाङा जोंनि सावरायनायाबो ओ गोलाव जाबाय जोंनि सावरायनायखौ बे खिनियावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां
जागोन दे नोंथां दे